औ नोंथां।
औ खोनादों।
औ।
औ नोंथाङा मा खालामदों दायो?
आंथ' दा ओरैनो दं दसे समनि थाखाय।
औ दा ओमफ्राय नोंथाङा होमबा सावरायलायनो हागोन ना?
औ आं दसे समनि थाखाय सावरायनो हागोन।
औ दा आं माने मोनसे बिदिनो टपिक लाना फैदोंमोन नोंथां उम फ्रिबा माने दसेजों सानैजों सावरायलायसै होननानै आरो।
आदसा औ सावरायजागोन दे आंजों।
औ दा औ दा टपिकआनो जाहैबाय नोंथां जेरै जोंहा दायो मानसिफोरनि संखिया बारायदों। बिदिनो जोंहा आबहावायाबो गाज्रि जानाया गोबां जों बारायनायखौ नुगासिनोना। नोंथां आं बेफोरनि सायाव आं माने एसे सावरायलायनानै नोंथांनाव फन हरनाय जादोंमोन आरो। दा बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनि सिगाङावहाय?
औ बिथाङा माने दसे समनि थाखाय आंजों ओ जोंनि बे संखिया बांदों बा जोंनि जायगाया जायगानि खोथाखो लानानै सावरायनो सानदों आरो।
औ नोंथां।
आं दसे सम सावरायनो हागोन दे। आं बेखौनो बुंगोन दे जोंनि माने दानि समावहाय जोंनि आब बारहावाया दा जोंना गाज्रि जानो हमबोदों बेखौ जों नुबोबाय थाखादों बा जों नुखाबाय। जोङो माने मानि थाखाय जादों होनबा जोंना बांसिन जोङो प्लास्टिक बा जोङो जानाय लोंनायनि बे लेथ्रा बुस्थुफोरखौ जोङो जारला मोनला गारगोन बा जोङो हाग्रा हाग्रा बंग्रा न'फ्राव जोङो गारसोनानै दोनगोन बेफोरनि थाखाय बांसिन जानो हमो आरो
औ।
मानसि जोंना दा मानसि मानसिनि संखियाबो गोबां बांबोबाय दा बांनायनि लोगोसे जोङो थानो थाखाय जायगा जोंङो नांगौ सासे सासेनि सासे जों थानो थाखाय जायगा नांगौ। बेनि थाखाय जों जोनि माने हाग्रा गंग्रा जोङो दानफायजोबो बा जों दंफां दानफायनानै जों न' लुयो। बेनि थाखायबो बेनि थाखायबो जोंना। बेफोर बारहावाया गाज्रि जानो हमदों आरो जोङो। मेन जाहोनानो जादों जोङो दा। जोङो जि मिसिन बुस्थु बाहायो बेनिफ्राय जों गारजि गेस बा जों। बेनिफ्राय लेथ्रा बुस्थु मोनोना बै। बेफोरनिफ्रायबो जोङो गाज्रि बारहावाखौ मोननो हायो आरो जों बेफोरो जोंनि थाखाय मोजांनोङा मानो होनबा जोङो जोंनो अक्सिजेन नांगौ जोंनो मोजां जायगा नांगौ जोंनो दंफां लाइफां नांगौ। आरो जों मोजाङै माने जों गावखौनो गाव मोजां लाखिनोबा जों दंफां लाइफां बिसे हायो गायनांगौ बा जो दंफां दान फायालासिनो गायसिन आरो बांसिननिफ्राय बांसिन गायनांगौसो।
औ।
हमना ला जोङो। जों बेसेबांनो जों लेथ्रा गारजि बुस्थुफोरखौ जों हाग्रा बंग्रा गारगोन बा दंफां दानफायगोन बेसेबांनो जोंना अक्सिजेननि लेभेलाव खमायगोनबा जों गाज्रि गेस मोनगोन। हागोन आरो बोथोरफोराबो गरम जानो हमो जेरै दंफां फांसे गैयाबा ओ दंफां दंफाङा खम जायोबा जोंनि जायगायाबो गरम जायो मानो होनबा दंफां लाइफाङासो जोंखौ थान्दा लाखियो आरो जोंनि थाखाय माने लेबेल माने बे गरमखौ जोङो एसेबाबो थान्दा खालामनानै होयो बेनि थाखाय बेनि थाखाय जोंनो दंफां लाइफांखौ जोङो आबदाल खालामनांगौ बा जोङो गायनांगौ आरो आरो मेनलि जोङो दानि समावथ' जोङो पेट्रलिं पेट्रल बाहायनाय जोङो बांसिन जादों मानो होनबा जों गारि गुरायाव जों बांसिन पेट्रल डिजेल बाहायो बेफोरनिफ्रायबो जोङो उखुन्दै उखुन्दै मोनो गाज्रि गेस कार्बन डाइ अक्साइड ओंखारो जि पेट्रल सावोबाथाय कार्बन डाइ अक्साइडफोर मोनो बेफोर माने बांसिन जालांदों बेनि थाखाय जों दंफां गायनांगौ मानो होनबा दंफाङा बे कार्बन डाइ अक्साइदखौ साफा खालायो गाव लानानै जोंनो अक्सिजेन होयो दंफांआ बिदिनो दंफांआ जोंनो अक्सिजेन होयो ओमफ्राय गाव दंफांआ कार्बन डाइ अक्साइदखौ लायो बा बे सानदुंनि लाइटफोरजों बे दंफाङा देरगोन अब्लासो जोंनि थान थानो थाखाय मोजां आरो जोंनि थाखाय
औ
आरो जोङो मेसिन बुस्थु बांसिन जानाय होननाय लोगो लोगो ओ पेट्रल बा डिजेलफोरा जों बांसिन सावो जों गारिनि पलिउसनफोरखौ जों नुनो मोनो आरो जोङो हमना ला जों फेक्टरिफोराव जों बांसिननिफ्राय बांसिन बाहायगासिनो दं जों फेक्ट'रिफोराबो बां गोबां बांलांगासिनो दं मानो होनबा जोंना थानो थानाय जानायनि संखिया बारायबाय आरो जों संखिया बारायनाय लोगो लोगो जोंनाहाय जोंनि मानल बुस थु बा जोंनो बेफोरखौ जोंनो बांसिन नांगौ जायो आरो जोङो थानो थाखाय जोङो हाग्रा बा हाजो सिफायो अब्ला जोङो दंफां बांसिन दानाय जायो बेफोरनि थाखाय जोङो गाज्रि आबहावाखौ मोननो हायो आरो नाथाय जों आङोथ' गोबां बुंनो हायो खिन्थु आं मोननैसो बुंबावनि सानदों जाय जोङो मोजाङै बे आबहावा बारहावाखौ लाखिनोबा जोङो ओ गारि गुरा सालायनाय बा पेट्रल खयला बेफोर सावनायखौ खम खालामनांगौ आरो जों दंफां लाइफां गायनांगौ। आरो जेरै बे गाज्रि बारहावा जानो हमबा जोंना बोथोराबो गाज्रि जायो मानो होनबा जोंना अखा अखायावबो जों गाज्रि केमिकेलफोर मोननो हायो। बा जोङो उखुन्दैजों बे जाय जोमैयाव थांगोन अखाया बेफोर गाज्रि जानो हमो अमफाय बेनि फ्राय जोंनो अखायाबो लेथ्रा जानानै फैयो मानो होनबा जोंनि थाखाय अखायाव जेरावनो जोङो नुयो थायो बेयावनो अखा होयो बेवफ्रावबो जोङो दै अखा मोनो बेनि थाखाय जोङो
औ।
मटर गारि सालायनायखौ खम खालामनांगौ आरो जों प्लास्टिक नि बुस्थु बा जोङो मेचिन बुस्थु खम सालायनांगौ मानो होनबा जों प्लास्टिक आरो गोबां लेथ्रा खालायो आरो बेनि थाखायनो जों माने बेफोरखौ साफा लाखिनांगौ आरो। दाथ' आंनि बुङोब्ला बिथांनिसिम बेखौनो बुंबाय आङो। दा बिथाङा गावनिफ्राय जि नों रोङो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन।
औ नोंथां दा नोंथाङानो आंनि सिगाङाव जोबोद मोजाङै फोरमायना हरखाबाय जे जोंनि बे मिथिंगा बा जोंनि आबहावाया माबोरै जों गुबुंलेखौ जानो हमदों मारै जागासिनो आरो जों बेखौ बोरै फोसाबनांगौ बेखौबो नोंथाङा एसे आंनि सिगांङाव फोरमायना हरदों। दा आंबो एसे फोरमायनो सानदों जेरै जोंनि दा मानसिफोरनि संखिया बांगासिनो बिदिनो जोंनि नांगौआबो बारायदों नङा होमबा नोंथां दा जोंनि नांगौआ बारायदों नालाय जे बिदिनो जोंहा फेक्ट'रि बिदिनो गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि बे फोराबो जोंहा बारायनो हमदों दा बेफोर बारायनायखायनो जोंहा ओ आबहावायाव गोबां माने लेथ्रा जानायखौ जों नुुबोनो मोनदों मानो होनबा बेफोर ओमफ्राय गोबां जोंहा लेथ्रा गेसफोरखौ जों नुनाय मोनो बे जेन प्रडाक्सन जायो आरो बेनिफ्रायनो लोगोसे केमिकेलबो गोबां लेथ्रा केमिकेल आगारनाय जायो बेनि ओफ्रायनो जोंनि दैफोराव बांसिन नगारनाय जायो आरो बिनि केमिकेला फेक्ट'रि मानिफोरनिया दा गोबां बेलेग बेलेगजों नायोबा जोंहा बिदिनो लेथ्रा जानायखौ जों नुनो मोन्दों नोंथां। आरो आहाम बेफोरनि थाखायनो जानायखायनो जोंहा बो बोथोरफ्रा गोबां गरम जानो हमदों अखाफोरा खमायलांगासिनो बेमार आजाराबो बारायनायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरनि थाखायनो दा गोबां समस्या नोंथां। आरो दा नो नोंथाङा जे आं सिगाङाव बुंदोंमोन दहायसो सिगाङावहाय जे जोंहा मानसिफोरा जेरै दों जोंहा थानो थाखायबो गोबां जायगा नांगौ बेफोरनि थाखाय जोंहा गोबां हाग्रा बंग्रा दंफां लाइफांखौ बिराद दानफायनाय जायो बेफोरनि थाखायनो न' बां लुनो थाखाय बा जों जायगा बिदिनो गावनि थानो थाखाय होननानै दा दंफांफोरा इदिनो बिदिल' नङा गोबां खामानिनि थाखायनो दंफांफोरखौ दानफायनाय जायो खैफा खायफा खायफा ओरैनो माने गावसिनि थाखा फैसानि थाखायबो दानफायनाय जायो नाथाय बेफोरखौ एथ'गाम खालामनो नाङा। आरो जुदि जों फांसे दं दंफां दानफायथारोबाबो जों फांसे दंफां दानफायनायनि जायगायाव जोंङो फांबाखौ गायफिन नांगोन होमबा जागोन जोंहा खामानिया होगोन नङा होमबा नोंथां मानो होनबा जोंनि जायगायाव बिसिबां जोंहा दंफां लाइफाङा खमायलांगोन इसिबां गरमा जोंहा बारायगोन। आरो जोंहा अखायाबो खमायगोन। बेफोरनि थाखाय जोंहा बोथोरफोराबो सोलायबोनो हमदों जोंहा
औ।
गरमबो बोथोरावहाय बिराद गरम जानो मोनो गोजां बोथोराव नाथाय जोंहा बांद्राय गुसुफ्रानो जानो नागिरला बेफोरनि थाखायनो बे आबहावाया जोंहा गुबुंले जानायनि थाखायनो दा गोबां खारन दङ नोंथां जेरै जोंहा बिदिल' नङा जेरै जोंहा आबाद मावो जोङो बेफोराव गोबां केमिकेल होनाय जायो। बेफोर बे केमिकेलाबो जोंहा हा सिङाव हाबनानै गोबां लेथ्रा खालामो जोंनि हाखौ ओंखायनो हायोबा जों माने मैगं-थाइगंफोरखौ बेखौबो गायोब्ला जों माने ओ बेफोरो अर्गेनिक होननाय बुङोना जों अर्गेनिक बिदि गायनो हानांगौ आरो बिदिबा जोंहा देहाफ्राबो फारफिट थागोन जों जायो लोङोबा जे अर्गेनिकनि फिथाइफोरखौ जायोब्ला नाथाय जों केमिकेलनिखौ जायोब्लाा जोंनि देहायाबो खहा जागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि मिथिंगायाबो खहा जायो आरो आं नुनाय बायदिबा दा बेफोरखौ आं माने एसे सेफ खालामनो थाखाय मोननैसो आंनि मेलेमाव आइडिया दङ आं बेखौबो फोरमायनो सानदों जेरैबा हमनानै ला जोंहाथ' गोबां गारि मथर सालायनाय जायो बेजोंहाय जोंनि बारफोरा गोबां लेथ्रा जायो मानो होनबा बेनिफ्राय गारिफोरनिफ्राय जे गेस गयो बे बिराद ले माने मा होनोमोनलाय जोंनि थाखाय दडेनजारेस बुस्थु नालाय ओंखायनो जोङो बे गारि मथरखौ जों सालाय स्लाय स्लाय जोङो बेलेग सिस्टेमनि गारि सालनांगौ मानो होनबा जोंहा दायो गोबां बेटारिनि कारेन्टनि ओंखारबाय जेरै हमनानै ला थम थम ट्रेनफोराबो जोंहा दाना बांसिन कारेन्टनि जाजोब्बाय बासफ्राबो खारेनन्टनि ओंखारबाय जेरै माने बेटारिनि आरो जों बेफोरखौ माने बांसिन बाहायनो नांगौ आरो
औ
जों खाथि खालायाव जों लामा हान्थियोब्ला जों गावनि गारि मथरखौ लास्लाय लास्लाय जोङो थाबायनांगौ बा साइकेल सालायनांगौ बेजों जोंहा मोदोमफ्राबो माने फिट थासिनगोन आरो बेजों लोगोसे जों आबहावाखौबो बासायनो हागोन। बिदि आरो नोंथां आरो जेनेबा हमनानै ला जों बयबो माने मोनसे जोंनि समाजावबो मोनसे साननांगौ आरो जेनेबा साननो हानाय जों गोहोखौ लाबोनो हानांगोन जेरैहाय होनब्ला जोङो लामा सामा जोङो लेथ्रा खालामनो नाङा जेरै प्लास्टिक प्लुस्टिक बाहायोब्लाबो जोङो डासटबिनफोराव गारनांगौ ओंखायनो जों माने हायोबा बयनिबो गामियाव माने लामा सामा जों डास्टबिनफोरखौ दोननो हानांगोन। जाहा थाहा गास्लायस्लाय जोङो बेफोराव दोनोब्ला जोङो रिसाइकेलबो खालामनो हागोन प्लास्टिक बुस्थुखौ मानो होनोबा जों प्लास्टिक बुस्थुखौ रिखालेल खालामनांगौ होनोब्ला जों बे प्लास्टिक बुस्थुखौहाय जे बियो हाजोंहाय माने मिलायलाङा माने जेरै जोंहा लेखा बुस्थुफोरा जेरै जों माने हाब हाफ्राव गारसोनानै दोनोबा उनावहाय हा जानानै थाफिनो नाथाय प्लास्टिकफोरा बिदि जाया माने होमबा बेफोर माने जोंनि हाफोरखौ गाज्रि खालामनानै दोनो आरो
औ
ओंखायनो जों प्लास्टिक बेफोरखौहाय जोङो जाहा था गस्लायस्लाय जों दासटबिनाव गारनो नांगोन नोंथां जों बिदि खालामोबा जोबोद मोजां जागोन औ आरो बिदिनो जों बयबो जेरै जोंना एनभाइरनमेन्ट दे जों मानियो। जों सान बे दिनखालि दंफां-लाइफां गायो नङा होमबा जों सानसे लगायनाय जों जानाय नङा जोङो सब समय जोङो दंफांखौ जों मोनबानो गाय नांगोन अबावबफोरा जों फुलि दंफां फुलिफोर नुलाबायदोंबा जाहा था एसे मोजां बोखांनानै जों मोजां जायगायाव लानानै जों गायनो नांगोन आबदाल लानांगोन फेदेरनो नांगोन बिदिनो जों लासैनो माने जों आबहावाखौ जों माने फोसाबलांनो थाखाय दाबो जोंहा दङ। जों माने बयबो जयै मावबोरा आरो नोंथां दा बुंबाय थायोब्लाथ' नोंथां गोबां बिदिनो खोथा ओंखारो जोंनि आबहावानि खोथायाव नाथाय जोंहा समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों दा आमफ्राय नोंथाङासो माबा मोनसे होनबावो नामा
आंथ' बेखौनो होन बिथाङाबा आंनो आइदिया होबाय एबा मोजां खोथाखौनो फोरमायनानै होबाय आं बेनिफ्राय बेनि थाखाय बहुत माने गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम आरो उनि- उननियावबो बिथाङा आंखौ एसेबाबो फोरमायनानै होनो हागोन होननानै आं आसा खालामो दा होमबाथ' समाव जानाय फैनायखाय बे समावनो दोनथ'नोसैनामा!
औ जागोन दे।
औ दे